औ ओ ओ दा नोंथाङा मा खालामगासिनो दं?
अ नोंथां आंथ दासान्दि दंथ'यो ओरैनो जिरायनानै।
औ औ ओ नोंथां आं नोंथांजों ओ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन।
औ नोंथां।
बे आयदायानो जायैबाय गाननाय जोमनाय।
औ गाननाय जोमनाय आरो ना आयदानिया आयदानि माबायानो जाबाय गाननाय जोमनाय आरो ना।
औ ओ जोङो। गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्ला जायखौ जोङो। सुबुङा ओ सानफ्रोमबो बाहायनाय एबा जोङो ओ सुबुङा गावनि लाजिनायखौ फांथेनो थाखाय ओ बाहायनाय मोनसे ओ मुवा आरो ना। जायखौ जोङो ओ होननानै बुंनाय जायो ओ गाननाय जोमनाय आरो ना। जेरै सि जोम औ ओ दा जोङो ओ जायखौ जोङो। सानफ्रोमबो गानो आरो जोङो। ओ लाजिनायखौ फांथेनो थाखाय आरो बेबायदिनो बेफोरनि थाखायनो गाननाय जायो सि जोमखौ नङा होमब्ला?
औ औ नोंगौ।
खौ जोङो गाननाय जोमनायाव ओ बुंजायो दा जोङो ओ गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्लाथ' जों नुनानै मोननाय जायो जे ओ गस्ला ओ लंपेन ओ गामसा औ बेफोरनो जाहैबाय आरो
औ नोंगौ नोंगौ औ नोंगौ। ओ जोंहाथ' मा होनो गाननाय जोमनाय होनोब्ला जोङो गावनो आखाइजोंबो दानानै गाननो हायो आरो। जोङो ओ गलाफोरनिफ्राय बायनानैबो गाननाय जायो आरोना गाननाय जोमनायफोरखौ जोङो गलाफोरावबो मोनो। आरो गावनो माने गावनि आखाइजोंनो बानायनानैहाय गाननोबोहाय यो आरोना जोंहा। गाननाय जोमनाय खौ गस्लाफोरखौहाय दाथ' जोंना बांसिना बांसिनानो माने गला निफ्राय लाबोनानै गानो आरोना बेफोरबायदि गाननायखौ नुनो मोनो। जोङो माने गोबां गानग्रा जोमग्रा सि जोमानो जोंहा दारिमिननिफ्राय ओंखारो आरोना ओ दारिमिनाव बानायनाय जायो माने। मा होनो बेखौ ओ माने आदबजों आरोना गुबुन आदबजों माने जों गाव बानायना गाननाया एसे आलादा जायो माने गाव गावनो बानायनानै गाननाया एसे आलादा जायो आरो। दारिमिनाव बानायनानै गलानिफ्राय लाबोनानै गाननाया जोंहा एसे आलादा जायो आरोना।
औ ओ दा जोङो थ' गो नोंथां बुंननाय हिसाबै दानि ओ दानि सुबुंफोरा गाननाय जोमनाय सि जोमफोरखौ गोबाङानो बेबायदिनो गलानिफ्राय बायनानै लाबोनानै गाननायखौ जों नुनो मोनो आरोना।
औ नोंगौ।
ओ दाथ' जोङो बुंनो थाङोब्ला ओ गासै सुबुङानो ओ गुजि गुजि गुजिबा जौखोन्दो बेबादि सुबुङानो गलानिफ्राय गाननानै गलानिफ्राय बायनानै लाबोना गानो आरोना
औ औ नंगौ नंगौ नंगौ
दा जोङो जोंनि आबै आबौनि समफोरखौ नायनो थाङोब्ला जोंनि आबै आबौनि सि जोमफोरखौ नायनो थाङोब्ला माने जोंनि आबै आबौमोननि समाव आबै आबौमोना ओ गावनो गावनि आखाइजोंनो दानानै ओ गाननायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो ना। ओ जोङो दा बिदिनो आबै आबौनि समाव समखौ बुङोब्ला गावनि आखाइजों दानाय खुन्दुं ओ जाय अब्रा जोङो बुंनाय जायो ओ माने जायखौ जों बानायनाय जायो ओ मोनसे लाथा एम्फौनिफ्राय जाहैबाय आरो ना
औ नंगौ।
बेबायदिनो जायखौ जों लाथा एम्फौनिफ्राय बनानाय जायो जायखौ जोङो ओ ओ गावनि आखाइजोंनो ओ खुन्दुं हेबनानै गावनो हिसानसालियाव दानानै गावनो सि जोमफोरखौ गानोमोन आरोना औ
उम जोंहा मा होनो बेफोरबायदि माने आजै आजौनि समाव आरो ना। ओंहा मा होनो बेफोरबायदिहाय लाथा एम्फौनिफ्राय बानायनाय बेफोरबायदि खुन्दुं फिथोबनिफ्राय खुन्दुं दिहुननानै बेफोरबायदिबो बानायोन आरो फारसेथिं जोंहा रेसम खुन्दुं उल खुन्दुं इन्दि सि बेफोरबायदिखौ गाननायखौ जों नुनो मोनोमोन आरोना ओ माने आगोलनि समाव आरोना बेफोरबायदि ओइ खुन्दुंनि सिफोरखौ गाननाय नुनो मोनोमोन नाथाय दानि जुगाव जोङो बेफोरबायदिखौ माने बांद्राय नुनो मोनलिया आरोना। गोबां खमसै आरोना मानोना जोङो गावनो बानायनानै गाननायखौ गोबां माने नुलिया आरो ना गोबां खम जाबाय मानोना
खम खम नुनो मोनो आरोना औ।
माने न'निफ्राय ससे लामा ओंखारब्लानो जोंहा गला मोनो बेवहायनो जोंहा बायनानै मोनो। बेनिखायनो जोङो माने खस्थ' खालामनो बायो आरो ना। जोङो गावनो माने बानायनानै ओ एसे जोंहा खस्थ' जायो नालाय समबो लायो गांसे जि ओ गांसे जि सुथाबनानै गाननो थाखाय जोंहा गोबाव सम लायो। बेखौ जुरि जेननायनिफ्राय ओंखारनाया लासेै जोंहा गोबां सम लायो। बेनिखायनो जोङो ओ जोङो माने जोंहाथ' माने ससे थांबानो गला गलाखौ मोनखायो नालाय दाना। बेनिखायनो गलायाव थांबाय बायबाय लानानै फैबाय बेफोरखौनो गानबाय आरोना। बिब्दिहाय गाननायखौ नुनो मोनो आरोना दानि जुगाव।
ओ जोंथ' जोङो दा सानफ्रोमबो बाहायो जायखौ जोङो जाय जाय जि माने जों सि जोम नङाब्ला जोङो ओ जिउआव माने ओ ओ न'निफ्राय गुबुन जायगायाव ओंखारनो एबा जों जिउ थांना थानो थाखाय जोंनि थाखाय जोबोर गोब्राब जानानै फैगोन आरो ना सि सि जोम नङाब्ला औ। बेनि थाखायनो जोंनि थाखाय ओ गाननाय जोमनायाबो जेरै जोंनो ओंखाम दैखौ नांगौ बेबायदि बिदिनो गोनांथि आरोना औ। बेबायदिनो उम गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्ला जोङो जायखौबो जायखौ जों बुजिनो मोनबाय जे जाय न जाय बे बुस्थुआ नङाब्ला जोङो जिउआव थांना थानो थाखाय जोबोर गोब्राब जागोन आरोना गाननाय औ गाननाय जोमनाय गैयाब्ला जोङो बेबाददिनो जोङो बंफं बिलाइ बेबायदि बिदिनो बंफं बिगुर बेफोरखौसो गा-गाननानै थानो गोनां जागोन आरो ना।
औ औ जोङो आगोलोहाय माने खोनादों आरो जोङो बिजाबफोरावबो फरायनानै मोनदों माने आगोलनि सुबुं फ्राइ बिलाइ बंफं बिगुर बेफोरबायदिखौसो माने जिब जुनारनि बिगुरफो गुर बेफोरखौसो गाननाय खोनादोंमोन नाथाय दानि जुगावथ' गोबां माने जों जौगाबोबाय नालाय जों सुबुं माहारिया गोबां जौगाबाय नालाय बेनिखायनो जों माने सि जोम बानायनानै गाननो रोंबाय । बेनिफ्राय जोङो माने मोनथिबोबाय आरोना सि -जोम गाननो बेफोरबायदि जोङो खुन्दुं दिहुननानै खुन्दुंनिफ्राय सि बानायनानै जों बेफोरबायदि गाननो हायो गावनो बानायनानै बेफोरबायदि
ओ जाबोबाय गावनो सिुथाबनानै गावनो गाननाय जाबाय बेनि उनावहाय जोंहा दारिमिन माने जोङो गोरलैयैनो थाबैनो माने बेफोरबायदि जि जोमखौ जों सुथाबनानै गाननो हायो दारिमिननि जोहै । जोनथोरनि जोहै बिदि होननानै मिथिनानै दा माने गोबां ओ जौगाबोबाय आरो ना गोबां दारिमिन ओंखारबोबाय सि जोम माबा औ
ओ दाथ' जोङो आगोलनि बायदिब्ला एबा आगोल द्राय नङाब्लाबो जोंनि आबै आबौनि समफोराव फोरखौ नाहरबा आरोना अब्ला जोङो ओ इन्दिजों इन्दि खुन्दुं बेबायदि ओ माने बि बेफोरबायदि आखाइजों बानायनाय फुन्दुं मोनोमोन आरोना जायखौ जोङो गान गाननाय जोमनायखौ दानो थाखाय बाहायनाय जायोमोन ओ बेबादिनो जों औ औ
ओ माने जोंहा मा होनो ओ सि सि जोम होननानै बुङोब्ला माने मोननै जाथोनि बेफोरबायदिखौ जोङो
मानोना जोङो गोजां बोथोरावहाय देहा गुदुं खालामनो थाखाय जोङो देहा गुदुं खालामग्रा सि जोमखौ गाननायखौ नुनो मोनो। आरो जोङो गोलोम बोथोरावहाय माने गरमनिफ्राय एबा गरमनिफ्राय जों रैखा मोननो थाखाय ओ थान्दा एबा गु सु सिखौ गाननायखौ नुनो मोनो आरो ना
औ नंगौ।
जोंथ' गोजां बोथोरावहाय मा होनो बेफोरबायदि जेकेट, सुइटार बेफोरखौ गानो आरो ना लंपेन जुथा बेफोरबायदि गाननानै थायो जोङो ओ नाथाय जोङो मा होनो गरम बोथोरावहाय बेफोरखौ गाननो हाया आरोना बे फोरखौ जोङो माने ओ माने बार हाबनाय बार नांनाय बेफोरबायदि ओ जिखौ गाननायखौ नुनो मोनो आरो ना जोङो
औ नंगौ नंगौ।
औ नंगौ।
दाथ' जोङो बेबादिनो जायखौ जों गाननाय जोमनाय होननानै बुंनाय जायो। बेफोर दा नों नोंथां बुंनाय हिसाबै आरो आं बुंनाय हिसाबै बेफोरखौनो जोङो गाननाय जोमनाय होननानै बुंनाय जायो आरोना
औ नंगौ नंगौ।
ओ जोङो नोंथां बुंनाय लेखा बे गोजां बोथोराव आलादा सि आरो ओ गोलोम गोलोम बोथोर बा गरम बोथोराव जोङो आलदासिफोरखौ गाननायखौ नुनो मोनो आरोना
औ नंगौ नंगौ।
गाननाय जोम जोमनाया बेफोरबायदि नोंथां बुंनाय लेखा मोननै रोखोमनि थायो आरो ना
औ नंगौ नंगौ।
मोनसेया गुदुं जाहैबाय आरो मोनसेया बेबायदिनो ओ जायखौ जोङो औ देहाखौ थाजिम लाखिनाय एबा ओ बार नांनाय एबा गुसु नांनाय जायखौ जोङो गरम बो थोराव गाननाय जायो आरो बे गुदुं ओ जायफोरखौ जोङो जेकेट, लंपेन्ट, जु था बेफोरबायदिखौथ' जोङो ओ गोजां बोथोराव बांसिन गाननायखौ नुनो मोनो आरो ना औ ओ आरो जोङो जायखौबा ओ गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्ला जोङो लंपेन्टफोरखौथ' जोङो ग रम बोथोरावबो गाननाय जायो ना
औ गानो गानो गानो।
औ जों नाथाय जोङो जेकेटखौ गरम बोथोराव गाननाय जाया आरोना औ बेबायदिनो ओ ओ गाननाय जोमनाय बुङोब्ला जोङो जाय बाथ्राखौ ओ नोंथांजों आंजों सावरायबोबाय बेफोर बेखौनो‌ ओ गाननाय जोमनानै होननाय बुंनाय जायो आरो ना। औ ओ नोंथां समाबो थ' ओ जाया नङा जाबाय नोंथाङा आं खौ बेखिनि हेफाजाब होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम ओ गोजोननाय थाबाय। औ औ गोजोन
औ दे।